हेलौ औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
आ आं नोंथांना नोंथाङा दा मा मावगासिनो दं?
अ आंथ' दा ओरैनो जिरायनानैसो दंथ'योमोन नोंथां।
अ नोंथाङा दा एरैनो दंबा आं नोंथांजों माखासे आयदा फोरनिखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन हागोन ना?
अ हायो दे नोंथां मा सावरायनो खिथाहरबानो जाबाय।
ओ नोंथाङा ओ जुदि फोरमायनो हायो आंनो फोरमायहरदि जोंनि बर' न'खरफोराव माने रांखान्थियाव मानो गोग्लैसोनाय?
रांखान्थियाव गोग्लैसोनाय ना मा होनदों नोंथां?
खोनादों नोंथां? रांखानथियाव
औ मा होनदोंमोन नोंथाङा?
औ औ माने माने रांखान्थियाव बारा जौगानाय नङा माने जोंनि बर' न'खराव माने रांखान्थियाव माने जौगानाय नङा न'खरफोरा।
औ औ हेलौ
औ खोनादों।
खोनाया खोनायाखै नामा नोंथां?
औ। खोनाया हेलौ खोनादों खोनादों हेलौ औ। रांखान्थिनि सायाव रांखान्थिनि सायाव।
औ रांखान्थिनि मा सायाव जेनेबा?
खोनादों। रांखान्थियाव मानो गोग्लैसोनाय आरोना बर' न'खरफ्रा? बर' न'खरा रांखान्थियाव मानो गोग्लैसोनाय?
जोंनि माने समाजावथ' गोद-बिदिनो गोबां माने खस्थ' जेंनाजों माने भुगिलांनांगौ जागासिनो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा जोंनि हारिफोराव बिदिनो मावनाय ‌ दांनायनि मोजां गुन गैया माने मारै बिदिनो बिजनेस खालामोबा मारै आबाद मावो बिनि बागै माने इसिबां नलेज गैयैनि थाखायनो माने जोंनि बे हारिया माने रांखान्थि बायदि बिथिंफोराव गोग्लैसोनाय बायदि आरो ना नोंथां। आंथ' माने बिनि बागै एसेबां जेबो मिथिया खिन्थु आं माने जा मिथियो बेखौ नोंथांनो खिथाहरसै माने गिबियावनोथ' जोंना बिदिनो बिजनेस खालामोब्लाबो बा गंसे दखान बा मोनसे जिखुनु माबा मोनसे गला खुलियोब्लाबो माने जोंना जोबोद बिदिनो ओ आइदिया थाया जायो मानसिफोरना माने जानला मोनला खुलिलाबायगोन बिदिनो फिसा फिसौ सोलिनो थाखाय आन्थाल' खुलियो नाथाय खिन्थु गुबुनफोरा माने खुलिबाथाय खुलिबाय ओरैबायदि माने गिदिर खुलियो जेरावहाय माने गासिबो माल मुवा मोनजोबो माने नांगौ फिसानिफ्राय लानानै गिदिरसिम थायो बेबायदिया माने जोबोद गिदिर जाहैयो आरो उनावहाय माने बेबादिनि गला होनायफोरा माने देरो उनाव खिन्थु जोंना माने बिदि आयदिया गैया। होनो रोङा मारै होयो माने माल माथाफोरबो मा जगार लाजोबा फिसा एदिनो न' सोलिनो आन्थाल' फिसा फिसौ होनानै लायो बिदियावनो माने जोंना माने दावगानो हायाखै आरो रां खान्थि बिथिङाव माने गोग्लैसोनानै थानो हमदों। आरो आबाद मावनायफ्राबो जोंना माने गाव जानो आनथाबा एसे एनै बिगासेफोरल' मावो बिदिनो बिगानैफोरल' मावो नाथाय खिन्थु गुबुनफोरा ओरैबायदि आ मावो जायखौ गुबुन जायगासिम माने थ्रानसफार खालामनो बो माने साप्लाय खालामनो हानाय बायदि जेसेबां हा दं माने फुरजा माने मावजोबो आरो बिनि जाहोनावनो माने गुबुनफोरा ओरैबायदि देबलप माने रां खामायनो हादों खिन्थु जोंनि बिलो बेलायाव नुनो हाया आरोना नोंथां। दाथ' माने गुबुन गुबुन मोनफ्रोमबो बोसोरावनो माने आबाद मावो जो गुबुन माबाफोरा सुबुंफोरा माने जेब्ला दैज्लाङाव माइ गायखाङो अबा आरो मेसेङावबो बिसोर माइ गायबावगोन आरो बिदिनो दा बार' मास बिसोर आबाद मावनानै माने साप्लाय खाममो बिदिनो देरबोगासिनो गुबुनफोरा खिन्थु जोंनि माने जोंनि बेलायाव बिदि नुनो मोना आरो माने जोंना बानायाबो बांसिन आरो आयदियाबो गैया मारै मावो बिनि जाहोनावनो माने जोंना बिदि मावनो माने सुबिदाया खम आरो जायनि जाहोनाव जोंनि माबाफोरा जौगानो हायाखै आरो रांखान्थि बेलायाव नोंथां।
औ
होमबा नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरनानै खिन्था हरबावदो दे।
औ आ ओ नोंथाङा थिगखोनो बुंदों जिहेथु ओ गलानि सायाव खोनादो ना नोंथां?
औ खोनादों।
जिहेतु ब्लानिं सायाव बुंदों नंगौ औ ब्लानिं सायाव जिहेथु बुंदों।
औ
आ गलाखौ जोंना मा खालामो जोंना माने आ फिसा न'खरावसो सोलिनो थाखायसो जोङो आ गलाखौ होयो। बिदि बिसोरो नाय आ जिहेथु खाथि खालानि सुबुंफोरा दान्थे बिदान्थे जादों। जायनि उम आ गलाया दखाना आ माने
औ
सोदां गैया
थावरखोनो मोजां खोनायासै नोंथां।
टावारा टावारासो जाबाय नोंथां।
हेल' नोंथांङा दा खोन